हेल' खुलुमबाय नोंथां।
खौबो खुलुमनाय जाहरबाय।
औ ओ नोंथाङा ओ मा खालामबाय दं नोंथां?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ औ नोंथाङा अह सम दङबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन आंनो आखायाव गोबां सम दङ'। रायलायनो हागोन नोंथाङा आजों मा रायलायनो गोसो।
औ। नोंथांनियाव आङो मोननैसो आयदानि बागै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जोंनियाव मा होनो ओ बर'फोरा ओ बर' फोरनि जोंनि ओ गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा माबायदि गोहोम खोख्लैदों एबा ओ माबायदि ओ बेखौ गाननाय जोमनायनि बागै नोंथाङा बुं फुना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा आंनाव जोबोर मोजां ओ सोंथिखौनो सोंदों गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो। गाननाय जोमनाया जोंनि जोबोर गोनांथार आरो ओ गाननाय जोमनाया ओ जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोना ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ दाना नै लादोंमोन लुनानै लादोंमोन बा आखाइजों एरनानै लादोंमोन। आखाइजों बुथुमनानै गान्दोंमोन ओ गाननाय जोमनाय होनो बुङोबा जों आइजोफोरा ओ दख'ना गानो आरो। आरोना आरो ओ हौवाफोरा गामसा गानो। ओ बिदिनो जोंहा गोदो आबै आबौमोना ओ खुन्दुं लुनानै आरो बे खुन्दुङाव गाब फुननानै हिसान दादोंमोन हिसानाव जोंहा दख'ना दादोंमोन दख'ना लांगा दादोंमोन आरो गामसा दादोंमोन बिदिनो बिसोरो गोदोनिफ्रायनो दायै दायै दानानै गानबोयै गानबोयै आथिखालनि जुगाव लासे ओ बे गाननाय जोमनाया सोलिबाय सोलिगासिनो दङ' आरो ओ जोङो आथिखालाव गाननाय जोमनायखौ ओ ओ बेबायदिनो नुनो मोनो आरो ओ दासान्दि जोंनि आथिखालाव ओ जोबोर जौगानाय मुगानि थाखाय ओ दानाय लुनाया एसे ओ नुनायाव खम जाबाय हाथाइ बाजाराव मोननाय ओ बायनाय दख'नाखौसो गाननायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरोना नोंथां ओ बिदिनो ओ दानाय लुनाया जोंनि ओ मोनसे ओ गोनांथार आगजु जु बा गोनांथार नेम होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंहा ओ सि दायो ब्ला मेगना एसे ओ मोजाङै थायो देहायाबो मोजाङै थायो मानो होनोब्ला जोंहा खुन्दुं दों सेखौ रासोआव सोनो थाखाय जोंहा मेगना ओ नायनो थाखाय जोबोर ओ गो ख्रों नोजोर जानांगोन बेनिखायनो जोंहा मेगना एसे से मोजाङै थायो होननानै जों ओ खोनाबोदों आरो बिदिनो गाननाय जोमनाया जोंनि ओ थाखाय जोबोद गोनांथार आरो आथिखालनि मुगायाव ओ बे सि दानाय खौ एसे खम नुनो मोननाय जाबाय आरो हाथाइनि बाजाराव एसे गोरलै ओ गोरलैयैनो मोननाय जाबाय नालाय बेनिखायनो ओ बायनानै गानो आरोना औ ओ जोंनि सि दानायनि ओ हिसानसालियाव गोनांथि जानाय मुवाफोरा जाहैबाय ओ हिसान ओ साल गान्द्रि माखु जेनथोर बेफोरखौ ओ सि दानो थाखाय जोबोर गोनांथार जायो आरो उम बिदिनो जोंहा ओ ओ सि दानायाव बाहायनाय आगरफोर होनना बुङोब्ला ओ जेरै हाजो आगर ओ दाउराइ आगर मै आगर बोग्रि बिबार आगर बेफोर आगरखौ सेबखांनाय जायो आरो फालिफोराव बे गाननाय जोमनायखौ ओ जोंनि आथिखालाव नुयोना नुयोब्ला ओ जोबोर गोमोहाबो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगाया जौगानायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय फोराबो एसे ओ सोलाय जोबबाय आरो आगोलनि बादि ओ जोंनि गाननाय जोमनाया एखे रोखोमनि नंला ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जेरैबायदि जौगादों मुगाया बिदिनो गाननाय जोमनायाबो सोलाय सोल' सोलाय सोल' जागासिनो ओ आथिखालनि गाननाय जोमनायफोरा बा दख'नाफोरा एसे गोबां बेसेन बेसेन जानाय ना हमबाय ओ गोदोथ' एसेबांबो बेसे सेन नङामोन मानो होनना बुङोब्ला गोदो जोंहा न'आवनो दानानै गानोमोन न'आवनो सोंनानानै गानोमोन बेनिखाय जोंहा गोदो बांद्राय बेसेन गोसा नङामोन नाथाय आथिखालनि जुगाया ओ आ थिखालनि जुगा जौगानायजों लोगोसे रांखान्थिनि बेलायावबो जौगानायजों लोगोसे ओ गाननाय जोमनाय बा दख'ना जोमग्रा फास्रा बेफोरो जोबोर बेसेन गोसा जाबाय।
औ
अ बिदिनो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा हौवाफोरा गामसा गानो आर'नाइ लायो आरो हिनजावफोराबो दख'ना गानो लाङा दख'ना गानो फास्रा लायो
थिग बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायफोराबो ओ बयजोंबो बर' हारिनि गाननाय जोम नाय होननानै गुबुन गुबुन हादरफोरावबो सिनायथि मोनबोबाय ओ जोंनि दख'नाखौ नुयोब्ला गुबुन हारिफोरा जोबोर गोमोहाबो ओ ओ बेजोंनो गोमोहाबनानै जोंनि बर' हारिनि दख'नाजों बिसोरबो ओ सावगारि सेबखांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
ओ हेल'
औ खोनादों नोंथां।
बो एसे गाननाय जोमनायनि बागै फोरमायनो हायोब्ला फोरमायजागोन
औ नोंथां ओ। जोंनि ओ बिदि गाननाय-जोमनाया जोंनियाव सुबुंनि गान्नाय जोमनाया नुसारनाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो खना रुफा बहिना बिदिनो फोराबो जोंनिया गाननाय जोमनायजों गोलैयो।
औ नंगौ नंगौ-नंगौ।
औ जोङो गाननाय जोमनाय होनोबा बिदि हौवासाफोरनि बिदि गान गाननाय जोमनाय होनोबा जोङो ओ बिदि गामसा गानायखौ जोङो बिनि ब जोङो गुबुन नुनो थाङा गामसानि अनगा गामसाया गुबुन रो बिथांया मोनसेल रोखोमनि ओ बिहाइ जोंङो गुलाय गुजायखौ बिसिनिखौ सानिखौ जों नुनो मोना नाथाय हिन्जावसाफोरनिया जोंनिया ओ मोननै-मोननै रोखोमनि दङ। जेरै अग्रुं दख'ना जेरै लांगा दख'ना अग्रं दख'ना खौ जोङो गोबां बिदिनो दुथनाय ओनसोलफोराव जोङो आगोलहाय जोङो। गाननायफोरखौ नुनो मोनोमोन एबा खोनाबोयोमोन बेहायसो बेखौ गानो बुंनानै।
औ-औ
जोंनिया बिदिनो सानजारि दख'नाबो दङ बिदिनो गल्फ फखा दख'नाफोरबो दङ। बिदिनो गोबां रोखोमसेयानो दख'नाफोरा खिन्थु आलादा-आलादा गानायखौ जों नुनो मोनाय नङा होमबा।
औ नंगौ-नंगौ।
जोंनि बिदिनो लांगा दख'ना लांगा दख'नाखौबो जोङो दानिया जोङो सम थैनि थाखाय जोङो सम मोजां खारफानांगौ बिनिखायनो जोङो समबो खारफानो गोनां जायो। बिदिनो न'खरफोरखौ सोलिनो थाखाय। थाखाय निजेनि लामाखौ आवगायलांनो थाखाय बिदिनो गावनि जिउखौ माबायदि बाबेंलांगोन बेखौ जोङो ओ समजों लोगोसे जोङो जि दानोबो सम गैयि जालां नङा होनबा दानि मुगायाव बेखायनो जोङो गला बिदि हाथाइ ओ बाजारफोराव जोङो बायनानै लायब्रबनानै जोङो गाननायखौबो नुनो मोनो। ओ जेरावबो हाथाय बाजारबाबो जोङो बर' आइजोफोरखौल' बिदि ओ बांसिन ओ हिनि फालांगि मावनायखौ जोङो बर' आयजोफोरखौ नुनो मोन नङा औ गुबुन औ गुबुनफोरखौ जोङो हौवासाफोरखौ फाननाय नुयो नाथाय जोंनियाव ओ बर आइजोबो खौ गोबाङानो फ्राय जोङो हौवासाफोरनिसाय हिनजावसाफोरखौ जोङो बांसिन हिनि फालांगि खालामनाय नुयो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो ओ आगोलहाय जोङो रां रुफानिबो एसे गोनांथिखौ जोङो सुफुंनो हायामोन नङा होमबा रां रुफाफोरावबो नांगौ बायदि मोना बिदि खामानिफोर मावबाबो जोङो हि जोमफोरखौ जोङो दाना फानबाबो जोङो नांगौ बायदि रां मोना नङा होमबा जोङो रांनि बिबाङा एसे एसेल' मोनोबो बेनिखायनो जोङो नखरखौ सुफुंनो हाया। नङा होमबा? दानि दिनावथ' जोङो ओ बिदि ओ दख'ना बिदि गांसेयावनो जोङो बाजौ द'जौ बिदिनो। सेेरोजा नै रोजा बिदिनो गासै जोबोर जोङो थामजि रोजायाव लासै जोङो। ओ गोबां रोजा रोजा जोङो हि ओ लांगा गांसेयाव जोङो ओ फाननायनि बेसेनखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनिया बर'फोरा जोबोर जौगालांगासिनो बिदिनो सोलोंथाइजों लोगोसे। बिथांमोना ओ गासैबो रोंगौथिफोरखौ जोङो ओ बांसिन बर' जोङो नुनो मोनदों गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ बिथांमोना आगोलहाय बिदिनो दायो दानानै जोङो गावनि नांगौखौबो दाना लायो आरो न'खरनि जोङो ओ न'खरनिफोरनोबो जोङो सुफुंना होनायखौ दानानै नांगौखौ सुफुंना होनायखौ जों नुनो मोनोम नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दानि दिनावथ' जोङो गोबां दारिमिन ओ बर'फोरा गिदिर गिदिर दारिमिन जों गायसन नुदों नङा होमबा नोंथां ओ बेहाय। जोंङो जि जोमफोरखौ जोङो मेसिनजोंनो दायो मेसिनजोंनो जोङो थाब थाबैनो जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ खस्थ'आबो एसे खम बिदि ओ न'आव दानायसै नङा होमबा? नाथाय नआव' दानायनि जिफोरा जोंनिया रोजोब बिदिनो ओ गुबै जि जायोमोन नङा होमबा दानिया हिफोरा एसे जोरनो नागिरा। ओ बिदि गला दखानफोरनिया। जोंनिया ओ हाथाय बाजारफोरनिया एसे थाब थाबैनो जोंनिया गोजाम जालांनो हमै। एबा जि लांनो हमो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ बर'फोरा फारसा ओ बिदिनो दख'नाफोरखौ जोङो गोबां गुबुन रोखोमनि आगर एरना लानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दानि जुगाव गोबां जोङो समायना समायना जोङो बिदि ओ बायदि मैया जोङो ओ बिदिनो गाबहोनानै जोङो बायदि मैया खुन्दुं फोरजों बिदिनो क्लाब क्लिब जोंख्लाबनायफोरबो होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा दख'नाफोराव?
औ नंगौ।
गोबां बिदिनो बोग्रि बिबार ओ बिदिनो फारौ मेगन ओ दाउराय आगर बिदिनो बायदि बायदि हाजो आगर ओफोरखौ जोङो बिबार फोरखौ सिखिरिफोर जों जोङो एरनानै फालि फारसाफोरखौ जोङो ओ बिदिनो बायदिसिना गाबनि जोंङो लानानै समायखांनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नों।
औ नांगौ नोंथां औ।
दख'नाफोरखौ जोङो ओ दख'ना बिदिनो गोमो बिदन एबा फालि गोजा रेगे- रेगां आगर बिदिनो ब्लाउस गोजाफोरजों गानबा जों जोबोर समाय नाय नुयो नङा होनबा गावखौनो गाव जोबोद बेरखांनाय मोनो आरो गुबुनफ्राबो जोबोर समायना समायखांनाय नुयो। बर'नि ओ गाननाय जोमनाय होनोबा बर'फोरनियानो मोजांसिन होनजायो। ओ गुबुन हादोरफोराव गुबुन जायगाफोराव जोङो गानना थाङोबा जोबोर नोजोर होनानै नायो बिथांमोनहा जोंखौ ओ गोदोहाय जों खौ बांसिनानो मिथिना मोनामोन नोंथां बिथांमोना ओ मबाइलनि गेजेर जों बिथांमोना ओ मिथिनो मोननाय जादों नङा होमबा मबाइलनि गेजेरजों। जों बिथांमोनहा बांसिन जों बर'फोरखौ नि द्रेस गान्नाय जोमनाय बिदि गासैखौबो जों ज आसार खान्थिफोरखौ बांसिन बिथांमोना मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंखौ मिथिनो मोनो। ओ बर'फोरा दासिमबो बिदि बुंनो थाङोबा अ अनलाइन जुगजोंं बिदि ओ ससियेल मिडियानि जुगजों बिथांमोना जों बर'फोरा बांसिन जौगानाय। नङा होमबा?
औ।
नोंथां ओ नोंथां ओ समाबो जोंनिया ओ जाहोलांबाय नङा होमबा नोंथां रायलायनानै एसे ओ जोंनिया गोबाव जाबोबाय नोंथांजों जों मिथिस्लाबै ओ बाथ्राखौबाबो नोंथांनिसाय जोंङो आङो मिथिनाय मोननानै नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ
समावबो रायज्लायनो मोनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथांनिसिम
औ नंगौ नोंथां औ - औ दे गोजोनथों